औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
औ
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दं ना औ बर'नि संनाय खावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां
बर'नि संनाय खावनाय होनोबाथ' गोबाङानो दङ जेरै अनला खारैजों दाउ बेदर साम'जों सबाय नाफाम बाथोन खांख्राइ बाथोन बिदि आरोना नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा अनला खारैखौ माबोरै संं फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंसोर नोंसोरनि ओनसोलथिं जाय बोरै सङो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां अनला हारिखौ गिबियावनो अनला खारै संनोबा गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोनानै लानाय जायो नोंथां
औ
माइरंखौ सुखांनानै बिब्दि दै सर' होनाय जायो नोंथां बिदिनो उलार एबा। गायेनखौ मोजाङै साफा सुना लाग्रोनाय जायो नोंथां। बिब्दिनो सुखांनानै ओ। दानि जुगावथ' ग्रेन्डार मेसिनबो ओंखारबाय। बेफोरखौबो मोजाङै सुना लानाय जायो बेनि उनावहाय दैया दै माइरङा दै सरबाथाय बेखौ ग्रेन्दार एबा दिंखि एबा उलार बेयाव देनाय जायो बेनि उनावहाय अर जरायग्रोनो लाबाय अर जरायखांनायनि उनावहाय सारायखौ जानबाय बेदर होनोब्ला खौ जाननानै थावखौ होनाय जायो थावा एसे दुङोब्लाथाय बेदरखौ एवफ्रानाय जायो एवफ्रांनायनि उनावहाय। ओ एवफ्रामनाया जाबायबा बेखौ हायखांथ'नाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो अनला खारै होनबाथाय औवा मेवाइ बा आरो बासिक बिबारजोंबो जानाय जायो बिदिनो औवा मेवाजों जानोब्लाथाय औवा मेवाखौ सारायाव होबाय बिबदिनो‌ ख्रै खारै बेफोरखौ होनानै एवफ्राम ग्रोनाय जायो बेवहाय दै एसे ओंखारो बे दैया रानोब्लाथाय बेवहाय दै होनाय जायो ओ बिब्दिनो उन गुन्दै देना लानायखौबो ओ दैया गोदौब्लाथाय बेखौ फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो बेनि उनावहाय बानलु जाब्रां हायजें बेफोरखौबो देनानै दै गोदौनायाव होयो बेनि उनावहाय। बेदरखौबो दै गुदुंनायाव होबाय बेनि उनावहाय दसे गोबौ गोदौ होनानै बेखौ साखिनाय जायो साखिखांनानै ओ बेनि उनावहाय संख्रिफोरा खार मोजाङै नांबायब्लाथाय बेखौ खांनाय जायो नोंथां बिब्दिनो बर'फोरनियाथ' मैगङा जोंना बिबदिनो थास' बिबार नाफाम खांख्राइ बाथोन खांख्राइजों मैथा सबाय नारजि जि नारजिखौथ' जों अमा बेदरजोंनो बांसिन बिदिनो नारजिखौबो जोंहा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो ओ नङाब्ला जोंहा बारिफोरावबो फोना लानाय जायो बेफोरखौनो जोङो खानानै फोराननाय जायो जुदि बे फाथो बिलाइआ रानोब्लाथाय बेखौ मोजाङै सायनानै दसे सोमहाबनाय जायो मोजाङै साफा सुना लाग्रोनाय जायो सुखांनानै ओ बिब्दिनो मोजाङै सुखांनानै अर जरायबाय अर जरायनानै सारायखौ जानबाय। सारायखौ जानानानै बिब्दिनो जोङो नारजि बुङोब्लाथ' जों अमाजोंनो जानाय जाखायो बिदिनो अमा बेदरखौबो एवफ्राम ग्रोबाय एवफ्रान ना हायखांथ'बाय हायखां थ'नानै बिब्दिनो नारजिखौ होबाय नारजिखौ होनानै बेवहाय खारैखौ होनानै एवफ्रामग्रोनाय जायो नाफ्ले नाग्लि नाग्लि एवफ्रांग्रोनाय जायो बिदि एवनानै बिनि दैया एसे रानोब्लाथाय बेवहाय दै होयो। दै होखांनानै गोदौब्लाथाय बेखौ सानाय जायो। साखांनायनि उनावसो संख्रिखौ होनाय जायो मानो होनोब्ला संख्रिखौ गिबियाव होग्रोना लायोब्लाथाय नारजिया गेब्लेनो नागिरा बेनिखायनो नाग्लिखांनायनि उनावसो सानायनि उनावसो संख्रिखौ खौ होनाय जायो बिब्दिनो साखांनानै संख्रिबो बेदरखौबो होनाय जायो बेनि उनावहाय संख्रै खारै बेफोरखौ साखिनाय जायो बिब्दिनो सबाय होनोब्लाथ' सबायखौबो हाथाय बाजारनिफ्राय लायनाय जायो नङाब्ला जोंहा ओ दुब्लि फोथारावबो फोनाय जायो बेफोरखौबो मोजाङै सुना लाबोनानै बेखौ ओ नानै बे सबायाइखौ जोङो ओ हुख्रेमग्रोबाय हुख्रेमनायनि उनाव मोजाङै साफा सुना लाबाय। ए सुना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बिबदिनो सबायजों जोङो साम'बो जानाय जायो साम'खौबो हाथाय बाजार नङाबा दुब्लि फोथारनि फ्राय लाबनाय जायो बे साम'खौ जोङो हरसे सानसे सोमनाय जायो। ओ बिनि अखाानायनायैसो जोङो बेखौ मोजाङै साफा सुनानै जानाय जायो। बिदिनो जोङो सबायाइजों जानोबा गिबियावनो सबाइ साम'खौ एवफ्रानग्रोनाय जायो ओ बेवहाय एवफ्राननायाव जोंहा ओम साम' फाननायाव साम'फ्राननाया जाबा जाहां जाहां जाबोला एसे थुब थुब बेरनाय जायो बे बेरोब्लाथाय बेखौ हायखांथ'नाय जायो हायखांनानै बिब्दिनो सबायै दैयै बेनि उनाव दैया एसे दुंबाथाय खारै खौ होनाय जायो खारैखौ होखांनानै बिब्दिनो ओ सबाया एसे रुनाय बायसा मोनदोंब्ला बेखौ सानाय जायो। फिसा खांनायसो संख्रिखौ होनाय जायो नङाब्ला गेब्लेनो नागिरा सबायाइाबो ओ बिब्दिनो साखांनानै साम'खौबो होबाय बि बिदिनो जाब्रां बानलु हाइजें बेफोरखौबो देनानै साखिनानै बेफोर संख्रै खारै बेफोरो नाङोब्लाथाय बेखौ खांनाय जायो नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबोरै ओ बर'फोरनि संनाय खावनाया माबोरैहाय संबावो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां बर'नि संनाय खावनाय होनोबाथ' आरो आरो बिराद ओंख्रि दंबावो जेरै खारदै खारै खाारथै खारैखौ माबायदि सङो होनब्लाथाय जों गोबां मैगंखौनो खाथिंनानै बेखौनो खाारथि खाारै होननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ खाथि खाारिजों खान्थाल बेगर ओमफ्राय ना गोथांजों जोबोर गोथाव जायो ङा होमबा नोंथां।
औ
औ खाद खारदैखारैखौथ' जोंनि गामि ओनसोलाव खाबथिंनानैनो मोननाय जायो जेरै लाफा सुखा बेफोरखौ खाय होनानै आरो गु आरो बुथा थुनथुनि आरो गुबुन- गुबुन मुंनि मेगं दंबावो। गोथां मैगं बेफोरखौ खाबथिंनानै जोङो खारदै खारै संनाय जाहैयो। खारदै खारैखौ माबायदि सङो होनब्लाथाय बेफोरखौ खाबथिंनाय जायो जोंनि गामि ओनसोलाव मोननायखौ आरो जायहा गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि मोननाय जाया दानाथ' गोबाङानो गामि ओनसोलाव बिदि नागिरना मोननायानो जाखायो। आरो जायफोरा नागिरा बिसोराथ' हाथाइनिफ्राय बायनायानो जाखायो नङा होनबा नोंथां।
औ
औ जेरै न'आवथ' जों दा खान्थाल थायनाय जादों गोलोम बोथोराव खान्थाल थायखायो। बिनि खान्थाल बेगरजों जों जायोबा खान्थाल बेगरखौ जोङो साफा सैग्रोनानै लानांगोन नङा होनबा मिथां नोंथां
औ
औ बिगुरखौ सैनानै लाग्रोनांगोन स्र'नो ओमफ्राय आरो खारदै खारै बेखौबो जोङो स्र' खानानै बा बायना लाबोनानै सुनानै जोङो हाग्रोना लानांगोन मिजि मिजियै बेवहाय सारायाव जाननानै जोङो अर सुखांनानै सारायाव जानखांनायनि उनाव जों खारै संख्रै होनानै बे खौ होनांगोन मोजाङै। बिनि उनाव खान्थाल बेगरफोर होयोबा बे खान्थाल बेगरखौबो एवफ्राननानै नाफोर होयोबा बेखौबो एवफ्राननानै जोङो बेवहाय स्र होजायो आरो। थां आरो जोङो थ' गोबां मेगंखौनो खारैदों जानाय होननाय बुंदो जा दा जेरै अनला खारै सबाइ खारै खुंनाय जादों साम'जों साम'खौबो जोङो सबायजों खारैआनो जायो खारदैखौबो जों खारैआनो जायो। बे खारैखौ जों माबायदि बानायो बे खारैखौथ' जोंनो जों बानायो थालिरदों आरो बोरै थालिरजों बोरै बानायो होनबाथाय जोङो थालिरखौ गिबियावनो दानो दानग्रोनानै जोङो बेखौ आरो मादाखौबो जोङो जावफुयो खदालजों नङाबा रुवाफोरजों बिदि दान लायो आरो जावफुनाय जायो। आरो सेखाजोंबो दानफ्लानाय जायो आरो बिदिनो जावख्रुखांनानै जोङो रुवाजों थालिरखौ ससे ससे दानस'नानै लायो आरो गोबा गोबायै जिरनानै सानदुं आव होननाय जायो नङा होनबा नोंथां।
औ
औ आरो बे खारै बे खारैया बिदिनो दोननानै बेखौ जिरखांना दोननानै आरो मादायाथ' मादाखौबोथ' दाननांगौ जाहै ओमफाय मादाखौबो गोबा गोबफा बेखौबो जाय रानबा बे राननाय राना बिनि थाखायनो बेखौ गोफा गोफायै दाननानै जोङो सान्दुंआव मोजाङै होनांगोन। आरो जाय बे थालिर फस्लाखौ जोङो सानब्रै सानबा मोजाङै सान्दुं दुङोबाथ' बा साननैयावनो जायो। आरो सान्दुंङा एसे मोजां दुङाबाथ' एसे गोबावानो लायो। आरो अखा बोथोराव बेखौ जिरनो हाया दाबायदि जेनेबा दैज्लां बोथोराव बेयो खारैया जिरजाथावा मेसेङावसो एसे मोजां जायो। मानो होनोब्लाथाय एसे सान्दुंङा थाखायो नालाय अखाया एसे खम जायो। औ दाबायदि बोथोराव। अखानि ज' जेबो गोरोन्थि गैया जे अखाया हाना होबा जोङो थिखांसाब्लाबो हाया बिदि जायो। आरो बे खारैया रानोब्लाथाय जोङो बेखौ साफा जायगा मोनसे नायनानै लिरना लाग्रोनांगौ। खौ लिरना लाखांनायनि उनाव जोङो। बे खारैखौ बुथुमनानै बे जायगायाव लाबोनानै मोजाङै खावनो नांगौ। आरो खावखांनायनि उनाव। बे मादा दंबावो एसे मादाखौबो बेनि इसायावनो होफानांगौ जाय जाया राना। बेखौ दोनथ'नानै जाय जाय रानो बेखौ लाब मादाया थबनो राननो नागिरा नालाय बिनि थाखायनो एसे सम लागोन बे मादाया राननो गोबा गोबा बिनि थाखायनो राननांगौ जायो। आरो राननाय खिनिखौ लाबोनानै जोङो सावो सावनायनि उनाव जोङो बेयो गुदुं जाना थायो नालाय दांब्रबनोबो हाय एसे सुहोनानै जोङो बेखौ सालिनाय जायो सालिनानै गुन्दैखिनिखौ जोङो लाखिनानै खायफा सानद्रिजों सालिना लाखांनानै गुन्दैखिनिखौ खायफा लाखियो खायफा गारनाय जायो ओरैनो। माबाफोर खामानियाव फैबावगोन होननानै लाखिनाय जायो बेनि। साबा खिनिखौ आरो गुन्दैखौ जोङो खारै जानाय जायो। खारैखौ बोरै जायो होनब्लाथाय जोङो। थिंख्लि लथाफोराव माबाफोराव मुस्रि सिङाव होनानै बेफोरबायदि गरं बानायनानै आरो सायाव खारैखौ होनानै बिनि सायाव दैखौ होनानै बिदि थोबसे थोबसे गहोननाय जायो आरोना नोंथां बिदिसो जोंनि खारै ओंख्रि आरो जाहैयो बिजोंसो जों खारै ओंख्रिखौ जानाय जाहैयो नङा होमबा नोंथां।
औ।
हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना।
खोनादों नोंथां।
औ। नोंथां समाथ' जाबायानो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावथ' दोन्थ'नोसै नोंथां।